हेलौ नोंथां।
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां, औ खोनादोंना, औ दा नोंथाङा बिजि नामा?
आंथ' नै बिजि नङा दायो एसे फ्रियावनो दं माने फ्रि जाथ'ना दं दसे। खबरा मा बुंबावनो गेजेरावनो मोजांबो
अ दा फ्रिबालाय नोंबो? फ्रिबालाय आंबो फ्रिबालाय होनबालाय सानैजों मोनसे टपिकै सावरायलायनोसै ना मा बुङो?
औ सावराय जाग गोन ओ टपिका
थ' जों गोबां दङ नाथाय आं मोनसे खोथायाव माने सावरायनो लुबैनायमोन आरो।
दे सावरायनोसै ओमबा नों लुुबैनाय टपिकआव
नै बोथोरफ्राबो बोथोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन आं नै दैज्लां बोथोर फैबाय। गोगोम अखा हदों जोंनिखैथ' नोंसिनिथिंबा बोरै बोथोरफ्रा एसे खोन्थादो
जोंथिंबो दिनै अखा हागोन गाबोन सानदुं दुंगोन बिदिसो
अ उम्म अखायाथ' मोजाङानो एबारनि एसे मोजां फसायदों आं दैलांखौ मानो होनबा सेमोन जोंनियाव गोबां समस्या जादों खोथिया फोनाय टाइमावहाय अखायानो गैया माने बिदि जादों खोथियाफ्रानो म रानजोबलायनाय जादों।
अ एबार एबार दै जादों? खथाम मोनसै
दैया दैयाथ' अभारसो एबारनिया माने
औ
उम्म गाज्रि नङा दै थानाया गाज्रि ना गैयियासो गाज्रि जोंनि थाखाय जोंलाय नों आं मानोना न'खर फिसा मानसिनि खेथिजोंनो जानांगौ उम्म दा माइ गायनाय सिजोन गोबां थाङो खोथिया फोदो आरो नै एवहोनांगौ बिदिनो गायदो ना
उम्म नोंथांमोना माइ गायदों होनबा एबार?
औ माइ गायदों गायनायाथ'। उम्म नोंसिना आंबो जि मोननि आ नोंथांमोननिआव।
जों आंहाथ' गायथ'वाखै एबा नोंथां मा बुंबावनो। नोंसिना गायदों जानांगौ खोमाना।
औ गायदों बोथोरासो बुंसिगोन दा फैगोन समफ्राव बोरै जायो। बोथोरा।
औ। खोथियाफोर नामा नोंथाङा दुब्लियाव।
खोथियाफ्रा जाबाय दा नै खोथिया देरनायखौल' नेदों मानो होनबा हाफ्राबो एवजोब्बाय। उम हाजिराबो लानो हाया जाहैबाय। बै। ओंखायनो। न'खरैनो न'खर जोंना गासिबो जमायनो थाजोबो नालाय बिदा फंबायनि गासिबो बेयाव जमायैनो गायनानै देरजोबो आरो उम।
उम। खै बिगासो गायदों नोंथांमोनना देग्लाय?
जोंना ए बिदिनो बार' बिगा गायनाय जादों आरो गायनाया गायनाय जादों माने जागोनसो गायथ'वाखै बार' बिगानि आरो। दा जों आंना बेफोरजोंनो सु सलियो। हमना ला जोंनाथ' गोबां। आंनोना? जोंना बर'फोरना बिदि उम गेजेरैनो बुंनोसै ना मा होनो। बे बर'फोरनोथ' जोंना जेनेबा जोंहाथ' गोदोनि। आबै आबौनि जुगनिफ्रायनो गायबोनानै जाबोनाय मानसि जोंफोरा थैयावनो थाखानाय बि उम।
ओं ओं नंगौ।
उम दा बेखौ जों माने। माने साननांगौ आरो खोमानो नाङा बे बुस्थुखौ बे मोनसे कालसारसो नालाय कालसारावनो थाफानाय जोंना बे बेफोरजोंनो जायो माइब्रा गायनाय मा गायनाय ना जोंना जौ बिदै बेफोरबो। बे।
नंगौ नोंथां नों बुंनायालाय। नंगौ
उम। हा दैलांनि मानि औ।
दैथ' थादोंना दुब्लियाव?
दै थादों थानाया नाथाय बारा द्राय जाबा आलि दाननानै हरनांगौ। नहले अभार जायो।
अ खोथिया फोनायालाय माब्रै जाना दंथाय
थिगानो मोजां जाखांदों मा-माइब्रा एसे लगैमोनदेर गासिबो गायजोबनाय जादों। माइब्रायाथ' नांखागौ जाहैबाय जोंहा मोनसे समावहाय
औ नांनायाथ' नांगौ बहुद नांगौ उम नांनायाथ'
थांमोना माइ गाइया खोमा खोनानाय बायदिबाथ' आं बुजिनाय बायदिबा
खस्थ'थारबोलै माथो बोथोराबो नै जायाबो जाया न'आवबो ओमफ्राय माने टाइम टेबोलानो माने एसे ट्रेक्टार सोलाबलाया गायनो होनबाबो माथो टाइमानो मिलायलाया आरो मानसिबो खम। फेमिलियाव हाजिराबो होनो एसे उम फैसा बो माने एथबां गैया माने फैसा थाखायाबो
ओ बिदिनोलै बेस थ' जायोना? बिदिबाथाय बेरायनो मानो गावनि थाखाय टाइमबो होनाय जाया।
औ औ आरो फरायफुनाय सम मानाय सम
ओ आंनो बिदि नै गावनि गोबां लुबैयो आं ओरै थोरै नै सिलंनो मानो नो
अ हो नों जायगायाथ' बहुद आंनो समायना आंबो माने नुबाय थायो माने बेखौ मबाइलफोराव नुयो सावगारिफोर नु थै थांनो थांनो सानो थांफेरनायानो माने सिगां मोननि थाबाय माने एसेल' थांबावनांगौ होमबाबो फैसा थाखानि थाखायनो माने थांनायानो जाया थांबा
अ सिलं मोनहैखाबाय माने थांनानै फैबाय नोंथाङा बेरायनानै फैबाय
थांनायथ' जादिया सिलंआव। ओम माने सिलंखौनो मोनफासिगौमोन फैसा थाखायानो थांनोथ' गोसो सोथार आंबो।
बि ओम जायगाया जोबोद समायना होनायगोन खोनानाय मोन आङो ओंखायनो थांनोबो गोसो जायो बेफोरखौ सानबाथाय
आंबो उम अ अ नोंथां अ अ आंबो उम
उम लाइटलुम ना मा जायगा मा मा मोनथिलाय लाङालै
औ ओ बिदि माने साफा एकदम बिराद गोजोन दै नुग्रा दंनोलै आं मबाइलावसो सावगारि नुलाबाय थायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा नुयोना नुवाथाय आंथ' मिथिला खिन्थु आंथ' आंनावथ' नुजाफैबाय थायो। शिलं होननायनि बेराय नाय मानाय लोगोफोरजों जमा जमा नुजाफैबाय थायो। गोसोआ बेरायनोसो लुगैयोलै बिदिखौनो नायनो बो बालायलांबाय ओंखायनो फैसा थाखाबो गैया।
थांनांगौ थांनाया सानसेबाबो थांखागोन र'
थांनायाथ'
टाइम मोनबानो बेरायगोन शिलंनो मानो मानो होनबा बेफोरबायदि जायगायाव थांबाथाय मोनसे गोसोखौबो गोजोननाय मोनोना टेनसनफ्राबो खारो आरो
औथ' आरो बेरायफुनो लुगैयो उन्दै समाव
दा बेयाव थांनांगौ जोंनि नर्थ इस्टआव बिराद गोबां जायगा दं बेरायनो दा आं नाथाय बेयाव थांग्रोननो गोसो आरो दा दङ हमनानै ला अरुणाचलावबो बुं नोङो टावां होन जिर' होन बमदिला आरो मा दङ माबा सेरगावनो गोबां नोंथाङा थांनांगौ थांबाय खोमा मानसियाथ' नोंथाङाना एसे गोगोमानो बेरायबाय खोमा हेलौ
हेलौ नोंथा
नोंथां गोगोम बेरायबायानो खोमा।
आङो बारा बेरायनाय जायाखैलै नोंथां फैसायानो थाया मा बुंबावनो बेरायनोथ' लुगैयो आंबो बेराय फुंनो लुगैयो बेरायनानै माने इदिनो ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव हगारनो लुगैयो।
औ मोजां ससियेल मिडि बेयावनो जुदि नोंथाङा बिदिखौ आगारनो सानदोंबा मोजां। मानो होनबा मोजां मोजां खामानि जों ससियेल मेडियाखौ बाहायबा गोबां दं नाथाय जोंनि दानि जुगनि मानसिफ्रा मा खालामो गोदाव सोराव बे गाज्रि माबा माबि भिडिअ'नो फटकनो बिदिफोरावसो बे माने बांसिन बाहायो बे जोंनि समाज नि थाखाय मोजां नङा गाज्रि प्रभाव जायो। मावोबा जों नै बेफोरबायदिखौ खालामनांगौ जेराव मानसिफ्रा मोजाङाव गोसोआ थान्दा दिमागै मोनसे नलेजबो मोनो। ओ टावांआव थांनो सान्दों। नोंथां दंबा ओंखारोबा ओंखारदो आंजों लोगोसेयै हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना? हेलौ